नोंथाङा खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथाङा माबोरै दङ नोंथां
मोजाङैनो दङ नोंथां
औ ओम बिदिब्ला जोङो बैसागुनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदों नोंथांजों सावरायजागोन ना नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां
औ नोंथां ओ बैसागु होनब्लाथ' जोङो गासैबो बैसागु बोथोरावहाय रंजानाय जायो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गासैबो ज' ज' जानानै जोङो बैसागु बोथोरावहाय रंजा रंजानाय जायो बैसा गुआ बोसोराव खनसेल' जायो बैसागुआव जों गासैबो रंजायो बैसागुआ बर'फोरनि गाहाय रंजानाय फोरबो। बैसागु रंजानाय फालिनायनि गेजेरजों हारिमुनि सोमखोर सावगारि बेरखाङो। बैसागुआ बर' हारिनि मोनसे गेदेर रंजानाय फोरबो बर'फोरा गोसो मो दोम जिउ होनानै ओ बे बैसागु बोथोराव रंजानो मोजां मोनो बे रंजानाया बर' हारिमुनि बर' हारिफोरा बे रंजानाय खौ अरायबो खुंबोगासिनो दं सिगांनिफ्रायनो आरो गावनि हारिनि आंगो होननानै बैसागुआ बेखायनो गासैबो मिथिजानाय आरो बर'फोरा हारिनि गोनां बे रंजालि बैसागुखौ दानसेया लागै खुङोमोन होननानै खोनायो नाथाय दानि जुगावथ' जोङो सान्सनिहालागैल'सो खुंनायखौ जोङो नुनो मोनो।
ओं
औ बोथोरा थाङो हालो दैलो समा थाङो खोन्दो खोन्दो। सम थांनाय लोगो लोगो मिथिंगानि महराबो गुस्लायबोयो। लोगोसे बोथोराबो सोलायो
औ
बैसागु बोथोराव बिलाइ गोरलै गोरलै खिलियो बेजों जोङो मिथिंगानि महरखौ समायना रमायना नुयो ओ गोदो दान सेहालागै खुङोमोनब्लाबो दा सान्सनियालागैल' खुंनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो गोदो गोदाय जोङो खाम, जथा, सिफुं, सेर्जा गंगोना हारमुनियाम लानानै दखना गोमो फालि गोजा आर'नाइ फालि आरो गोथां ब्लाउस गोजा ब्लाउस बिदि खानाय थफायाव बिबार आरो हौवसाफोरा आर'नाइ गस्ला आर'नाइ गामसा बिदि लानानै जोङो मोसानायखौ जोङो गोदो गोदायहाय नुनो मोनोमोन आरो नाथाय दानि जुगावहाय जोङो बिदि खाम जथा सिफुं सेरजा लाना मोसानायखौ जोङो नुनो मोनलिया बांसिनानो गोदो गोदायनिखौ जोङो बावनो सानजोबबाय ओ बांसिनानो दानाथ' जोङो बक्स बेफोरदि लानासो मोसानायखौ जोङो नुयो आरो ओ जोंहाथ' बैसागु ओ खुगा मेथाइ दंखायो बैसागु बोथोरावहाय खननाय जोङो बेखौ खनोब्ला जोंहा बांसिन मोजांसिन जायो आरो आरो साबसिन मोनो आरो मोसानोबो जों मोजांसिन मोनो आरो बे खुगा मेथाइजों खननायखौ ओ बैसागु बोथोरावहाय जोङो बैसागु मोसानायनि सिगां सिगांनो जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो मोसौखौ जोङो थाराइ, दिग्लि लेवा लाव, फान्थाव, हालदै बेफोरजों जोङो मोसौखौहाय थुखैनाय जायो आरो दैमा दै सायावहाय आरो बैसागुनि सेथि साना जाबाय मानसि बैसागु फुङाव जोङो दुगैस्रां लोबस्रां गोथार बाथौखौ सिबिग्रोनाय जायो। बेनि उनावहाय थैलांनाय नखरनि फोलेरफोरखौ जोङो गोसोखांनानै मावै दाङै मोननाय बेसादफोरजों जाहोनाय लोंहोनाय जायो। ओ आरो थैलांनायफोरनो जोङो ना बेदर एवनानै बावनाय जायो रंजालि बैसागुआवहाय आरो रंजालि बैसागुआवहाय जोङो जुलि जागोदानफोरा फिसायखौ लानानै बिमा बिफानि न'आव आलासि जाहैनाया जोंनि गोदो गोदायनि खान्थिय आरो दाबो आलासि जाहैनायखौ जों नुनो मोनो
औ
औ ओ गामिनि बोराय बुरैफोरा बिदिनो न' न' गिदिंनानै फुंखाजों बेदर संनाय बे मैगंखौ जों ओ जौ लोंबोयो आरो न'खर न'खर बयनिबो न'खराव हाबनानै आरो बैखालि बेलासे समनि फ्रायनो खायसे खायसेया मोसानाय जायो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गावबा गाव हानजा हानजा जालायनानै ज' ज' मागिलायो। सेंग्राफोरा खाम सिफुं जथा सेरजा आरो सिख्लाफोरा गंगोना जाबख्रिंलानानै बैसागुनि बायदि मैया मेथाइ खननानै ज' ज' ओंखारनाय जायो देलाय मालायनो रंजालि बैसागुआव स्नि सानाव जोबो बर' फोरा बैसागो बोथोरावहाय बेमार आजार खारो होनानैहाय गोखा गोखै फिथाइ सामथाइ मैगं गोबाब बायदि मैया रोखोमनि खानानै संजायो ओ बेफोर जादों फुंखा बेसर दाबा थाराय थालिर फस्ला थाराय गाज्रि रायदों बिजौ आरो दिंखिया सिब्रुथारा जोङो बेफोरखौहाय खानानै संजानाय जायो आरो बैसागु बोथोरावहाय जोंनि सानाय सुनाय बेमार आजार बेफोरो खारो होननानै जोङो फोथायनाय जायो। गोजामखौ नागारनानै गोदान बोसोरखौ गाहामै मोननो हास्थायो बेनि उनावनो गामिनि बोराय बुरै गासैबो दौरिनि न'आव ज' जायो बेवहायनो जयै थांनानै बोसोरखौ बिदाय होनानै गोदान बोसोर खौ मोजाङै मोनो अबं लावउरि आनान गसायनियाव बोर बिना लायो
औ
गोदान बोसोराव अननानै बिनानै मोननाय ग्रोम ग्रोम रायजो मोनजानो थाखाय आर'ज गाबनाय जायो आरो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला हानजा जानानै गामिनि न'खर फोरनिफ्राय दान लायै लायै फैयो सोरहाबा फैसा हरो सोरहाबा माइरं हरो बिदिनो एसे एसे हरनाय जायो आरो बिदिनो बैसागु बोथ बोथोराहाय सान्सिहालागै सोलियो आरो खैदां खैफोद लोमजानाय साजानाय गाज्रि मोदायनिफ्राय बारग'नो थाखाय आरो लोगोसे रांखावरि मानसि दुमसि आरो फिसा फिसौनि थाखाय हांख्रायनानै बैसागु दानाव बायदि बायदि मोन्थोर आरो गुबुन गुबुन आसारखान्थिजों थान फुजाखौ जयै होनाय जायो आरो गामि गामि बिदिनो थान फुजा होनाय जायो बैसागुनि सान्सिनियाव बयबो गसाइ सानाव ज' जायो बर'फोरा फोथायोदि ओ बैसागुनि सिगां दानाव जोङो नांज्लायनो खमज्लायनो मोना होननानै नांज्लायो खमज्लायोबा बोसोरनि अराय समावनो नांज्लायै खमज्लायै थाङो होननानै जोङो फोथायनाय जायो बेखायनो बे गोथार सानावहाय जोङो नांज्लायनो खमज्लायनो मोना आरो आरो जोंहा बैसागु बोथोरावहाय मोसाखांनानै जोङो बे माइरं माइरं फैसा बिदि मोननायखौहाय जोङो गासैबो ज'नो खाना जानाय जायो आरो ओंखाम बेदर बेफोरबायदि जमा बायनानैहाय जोंहा गासैबो मोसानायफोरा ज' जानानै जोङो खाना जानाय जायो आरो
औ
बिदिनो बैसागुआ जोबनानै थाङो आरो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ नोंथां बिदिब्ला फोरमायलाय नोंथां
औ नोंथां
औ
बैसागुआथ' जों बर' माहारिनि गाहाय रंजाथाइ फोरबो जों बैस बसागुआव गिबियावनो जोङो मोसौ थुखैनाय मोसौ थुखैनायनि बैसागु जाग्रोयो मोसौनि बैसागो ओ बेवहाय जोङो थाराइ दिग ग्लिथि हालदै फान्थाव पानिलाव बेफोरखौ जोङो बुथुमनानै जों मोसौखौ थुखैनाय जायो दैमा एबा फुख्रिफोराव जोङो थुखैनाय जायो नोंथां बेबायदिनो जोङो मोसौ थु थुखैनो लाङोब्लाथाय जोङो बे मोसौ बिगोमाया मोसौखौ थुखैखांनानै जोङो मोसौनो फथा गोसोम फोनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो मोसौ थुखैनाय मोसौ बिगोमाजों बिगोमा जोङो बे मोसौनि फागाखौबो जोङो दैमा सेराव एबा फुख्रि सेराव जोङो दिग्लिथिजों बे फागाखौ जोङो थुबोनाय जाबोयो बेवहाय जों दैमा सिङाव बेनि उनावहाय जोङो मोसौ बिगोमाया बे मोसौखौ फोथाराव होनानै फैनानै ए न'नियाव न'आवबो बेखौ हालदै ऐ बेदि दिगिलिथि थाराय फानिलाव बेफोरखौ उखुमाव सारस्राङो आरो दरखंआव बेखौ माला सुनानै ओ दरखंआव आलायनाय जायो आरो दिगिलिथि सुजों बे मालाखौ जों थुनानै आलायनाय जायो आरो बाथौआवबो आलायनाय जायो आरो बाख्रिफोराव बो मोसौनि गलिफोरावबो बेखौ ओ बेबायदि आलायखांनायनि उनावहाय जोङो न'खराव जयै सबाय सिबिं माइब्रा माइरं बेफोरखौ जोङो एवनानै ज' जालायो आरो मोनाबिलियाव ओ मोसौफोरनि फागाखौ जों हाथाइ बाजारफोरनिफ्राय बायना लाबोनानै नङाब्ला गोदोनि दिनावथ' बे फाथोखौनो दैमा एबा फुख्रियाव जों सोमहाबनानै बेखौ फागा दोनदाल खालामनाय जायोमोन। दानाथ' बेफोरखौ नुनो मोनला दानाथ' बांसिनानो हाथाय बाजाराव बाजारनिफ्रायसो लाबोनाय जायो बेखौ। लाबोनानै मोनाबिलियाव आलारि बाथि सावनानै बेखौ अ बाउनाय जायो। बाउनानै बिसोरनि मोसौनि गोजाम फागाखौ गारनानै बे गोदान फागाखौ होनानै नाय जायो आरो बेनि अखानायैहाय मो मानसि गिदिरफोरखौ खुलुमनाय सिबिनाय जायो आरो
औ।
थैनानै थांनाय मुंख्लं जालांनाय बेफोरखौ गोसोखांनानै जोङो जुमाय बेफोरखौ लानानै जोङो ओं खोलाथिंजाय जोङो बेफोरखौ जोङो बाउनाय जायो। आरो बेनि उनावहाय जोङो मानसि गिदिरफोरखौ जोङो खुलुमनाय जायो आरो गिदिरफोरा उन्दैनो बोर सारस्रियो आरो उन्दैफोरा गिदिरफोरनि बोर लायो। बेनि अखानायनायैहाय जोङो मोसानो थाखाय जोङो गानै जोमै जेरै दख'ना बिदन दख'ना बायदि बायदि आगरनि हाजो आगर मोसा बा बेबायदि जोङो ओ आगरनि दखना रोबै गाननानै जोङो ओ गस्ला गोजा आर'नाइ फालि- ओ बेबायदि जोङो लानानै जोङो मोसानो ओंखारो खानाय ख- फायाव जों बिबार आखाइयाव सान खाफालाव फुथा बेबायदि जोङो फोननानै जोङो मोसानो थाखाय जोङो थियारि जायो आरो हौवासाफोराबो आर'नाइ गामसा आर'नाइ गस्ला आर'नाइ फालि। जान्जियाव आर'नाइ खानानै खर'आव आर'नाइनि फावरि खानानै बेबायदि जोङो मोसानो थाखाय थियारि जायो आरो जोङो दामजुफोर खौ लानानै जोङो ओंखारो। जेरै खाम, जथा, सेरजा, सिफुं, हारमुनि, गंगोना बेफोरखौ जोङो लानानै जोङो ज' ज' ओंखारनाय जायो गामि गामि जोङो मोसाहैनाय जायो आरो। बेबायदिनो जोङो बैसागु बोथोरावबो जों गोदान बोसोरजों जों मिथिंगाखौ जों सोलायनाय नुयो। दंफां लाइफांनि बिलाइफोराबो गोरलै गोरलै खिलिनायजों आरो मान्दार बिबार बारनायजों बोथोरखौ जोङो जोबोद समायना रमायना नुयो आरो। ओ बेनि उनावहाय जोङो बैसागु बोथोराव बैसागु बोथोराव जोङो गोखा गोखै बेफोर मैगं खौ जोङो खांथिनानै जानाय जायो मानो होनना बुङोब्ला जोङो खोनानो मोनो ओ बेफोर गोखा गोखै मैगंफोरखौ खांथिंनानै जायोब्ला बे सानाय आजार बेमारफोरा जोङो खारो होननानै खोनानो मोनोदि दिंखिया फुंखा ओ बेबायदि जोङो खांथिंनानै जायो थालिर फस्ला बेफोरखौ जोङो फान्थिंनानै जायो आरो बैसागु बोथोराव जोङो ओ बाथौ सिबिसालियाव जोङो थान सिबिसालियाव जोङो रायजो राजा गासैबो ज' जालायनानै जोङो इसोरखौ आन्थु खेरायनानै आखाइ खबजोबनानै गोदान बोसोरनि गासैनिबो सुबुं माहारिनि थाखाय जोङो मोजाङै रंजा बाजायै बोथोरा बारलांथों होननानै जोङो जयै आर'ज